औ हेलौ खुलुमबाय नोंथां ओ ओ दानिया मानि साया सायाव सावरायनो दावबायनायनि सायाव सावरायनसै नामा एसे ओ नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायखो जेनेबा दासिमहालागै खो
ओ आंथ जेनेबा आं मा होनो एसेबां दावबायनो मोनाखै गुबैयै बुंनो थांबा आंनाव गालायावल थांनो मोनदो
ओ मेघालय मा जायगायाव थांदो
मेघालय लाइटलुमाव थांदों आङो लाइटलुम लाइटलुम
औ मा माबाफोर नुनो मोनदों नामा नोंथाङा मा
औ औ माने सोंलों नायनो माने जोबोद मोजां मोजां नांदो आरोना बेयाव ओ जेनेबा जोमैफोरा बेथ फाहार जागायाव ना जोमैफोरा सिंनिफ्राय माने जों हाजोआव माने सोग्रावनानै साथिं फैजोबो जसेनो माने अ अखाबो हायो बेनि उनाव सान्दुंबो दुङो
औ ओमफ्राय आरो गुबुन जायगायाव
गुबुन जायगायावथ एसेबां मोनाखै खाथि खालायाव मोनदो आरोना जेनेबा
खाथि खालायाव मा मा जायगायाव थांखो नोंथाङा
भुटानाव थांनो मोनदों आङो बिनि उनाव आरो बगामाति बे-बेनि उनाव बे सकि-सकि-सकिमोन ना बेफोराव थांनो मोनदो
बगामातिआव मा मा नुदों नोंथाङा थांनानै
बगामाथियावथ जेबो नुवा माने
माने बगामाथिया आरो ना ओरैनो बोसोरनि लावखार जानो थांनायसो ना जायगाया माने ओ
खार जानो थांनो मोनाखै ओरैनो माने जेनेबा मा नायनोसो थांनो मोनदो आरो ना
औ ओरैनो नायनो थांनो मोनदों आरो ना ना बगामथियाव थांनानै जेबो एख गैया आरो ना एआव
जेनेबा
हाजो आन थालसो दों इयाव
दै दैमालसो दैमा नो ओ फैमारा
ओमफ्राय गुवाहाटि सिराखानाव थाङाखै होनोमबा नोंथाङा मानासफोराव थाङाखै
सिराखानायाव थांदो बेनि उनाव गुवाहाटीयाव जेनेबा बे फिसा फिनला ओ पार्कफोराव थांनो मोनदो आरो
ओम आं मानासाव थांखांबाय खनसे माने मानासाव थां हे
मा बायसा जायगाया जेनेबा आं थांना मोनफेराखै
मानासआ माने हायुङारि नेसनेल पार्क नालाय इयो ओमफ्राय बेवहाय आरोना जोङो सरासनस्रायै नुबायथायै जिब जुनारफोरखौ नुनाय जायो आरो जोंना बेवहाय जेरैहाय जों दा ओ मोसौ मैसो बेफोरखौथ नों दा नुबाय थायो नङा होमबा खाथि खालायावनो आं उम ओमफ्राय बेवहाय माने मैसोफोरखौबो नुनाय जायो दसं ओमफ्राय मैदेर मैदेर होनना बुंबाथाय मै मैदेरखौथ जों नुबाय थाया नङा होनबा मैदेरखौबो नुनो मोननाय जायो आमफ्राय दावराय ओ दावरायखौबो नुनो मोननाय जायो बेवहाय
औ औ
दावरायखौ बांसिन नुनो मोनदो आरो ना बेवहाय थांनानै फ्राय दावहाय ओ दाउराय ओमफ्राय मोसाबो नुनो मोनो
औ औ नोंथाङा मोसा नुनाय ना नुयै जेनेबा नुदो
मोसा नुनो मोनाखै माने खोनादों आरोना उम मोसाबो दोङो होननाय बिदि
औ औ
ओम ओमफ्राय मैदेरखौ नुदों ओमफ्राय बेलेगथ एबा एबफा माबा नुवाखै आरोना माने ओ बेवहाय थांदोबाबो जोङो ओ भिथरालासि हाबाखै आरो ना
औ
ओम जों कलेजनिफ्राय थांदोंमोन आरो ना लावखार ओख खामजानो होननानै बेवहाय ओमफ्राय थांबाय मेघालय मेघालयआवबो थांबाय
जायगायाव थांदों नोंथाङा जेनेबा
मेघालय जायगाया मामोनबा र बावबायलां एसे ओमफ्राय थांदो कका कार्बि आंलंआव
ए ए माबैसा बे जायगाया
जायगाया माने ओ दिमाहासाबजो दिमाहासाजो नांजाबनाय आरो ना
दिमा-दिमाहासाना दिमाहासाव
दिमाहासाव ओम बिदिनो दि ओ दिमासाजों नांजाबनाय आरो ना माने ओ खावसे दिमाहासा खावसे कार्बि आंलं आर ना जों ओ जों जाय जायगायाव थांदोंमोन माने बे कका होननाय जायगाया बे कार्बि आंलंआव दङो आरो ना ओमफ्राय बेवहाय दै दै दङ वाटारफल माने
अ अ अ उ उम
ओमफ्राय बेयो बेफोरखौ नुनो मोनदो ओमफ्राय बेवहायथ जिब जुनार इदि एफफा नुनो मोनाखै आरो ना
औ औ नोंथाङा बे दावबायनायनि गेजेरजों मा
जायगा
औ औ जेनेबा ओ नोंथाङा बे दावबायनायनि गेजेरजों मा सोलोंनो मोनखो
बे दावबायनायनि गेजेरजोंथ माने सोलोंनो मोनदो आरो ना ओ जाय जायगायाव पाहारिया जायगा माने हाजो जायगा बेवहाय माने ओ दामफोरा एसे बारा जानो नागिरो आरो ना माबा
हान्था मेलानि एसे असुबिदा जायो नालाय ए जेरै ओ माल माथाफोरनि दामा बाहाय एसे दाम बारा जायो आरो
औ औ
बिसोरनि लायरायनाया आरो ना जोंजो एसे सेम जानो नायगेर आरोना बिसोबो ट्राइबेल हारिनि सु सुबुं नालाय ओमफ्राय जोंबो ट्राइबेल जाहैबाय इसोरो ओमफ्राय रायलायनाया एसे सेम जायो आरो
औ
माने बर'नि बादिना आर ना बिसिनियाबो रायलायनाय
औ औ एखे जाहैबाय बै एसेलसो गुबुन जायो बिसना ओ नुनायावबो बर बादिनो आरो ना
औ ओमफ्राय ओ औ औ हेल
हेल
औ औ बुंनाय
हेलौ
औ हेल
खोनादोंना
खोनादों खोनादों हेल हेल
खोनादोंना
औ खोनादों
अ अ औ ओ औ नोंथाङा माबाफोर आंनाव ओ कुइसन सोंनो नागिर नामा माने दावबायनायनि बागै माबाफोर मिथिनो लुगैयो नामा
औ नोंथाङा माने आरो जा बुंबाय जेनेबा मेघालयाव थांदो होननानै आरो गुबुन जायगायाव माबाफोर थांबावदोंमोन नामा नोंथाङा भुटान भुटानाव थांनानै मा मा सोलोंना फायनो मोनगोन नोंथाङा
अ भुटानाव थांनाथ आं बे भिथरालासे थांनो मोनाखै आरो जे माने मोखांआ लासेल थांनो मोनद माने बिसोरनि गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायफोरखौ नुदो आरो ना
ओ माने दखना बायदि आरो न इसोरनि गाननायफोरा हिनजावफोरनिया
ओं औ बेफोरबादिनो एतसे ओहो ओहो बिसोरना बै ओ जोंंना जे ओ गोदो जे उन्दै समाव जे बरफोरा जेरै गथफोरा जे अ राभाफोरनि बादिनो जायो आरो
ओ ओमफ्राय आरो मा सोलोंनो मोनखो नोंथाङा इजा भासा भासाफोरखौ एसेसो बुजि मोनदोंना मोनाखै थांनानै
ओहो ओहो बिसोरनि रावआ माने आलादा जायो नालाय आङो बुजि मोनाखै
ओम ओमफ्राय भुटानाव मा मा भाषा रायलायनाय जायो ओरैनो
अ बिसनाथ भुटानिसखौनो रायलायनाय जायोमोन दा औ औ हिन्दी सोलियो औ औ हिन्दी सलियो अ बेनि उनाव अ नोंथाङा जेनेबा उम दावबायनानै माबादि मोनो
दावबायनानैथ आं बिराद मोजां मोनो माने आं दा महाराष्ट्रआवसो दंफायो माने
दावबायनो फैयाखै आरो ना खामानि मावनो फैबाबो माने खामानि मालाबा मालाबा टाइम मोनबाथाय जों दावबायनो थाङो आरो ना
अ अ औ
महाराष्ट्र ओमफ्राय बेवहायनो माने ओ लैथो सेराव थाङो जोङो बिस दङ बेवहाय जोङो दावबाय आरो ना मालाबा मालाबा मोनाबिलियाव मोजां नायनानै जागाफोरा माने बेवहाय आरोना ओ गुबुन गुबुन हादोरनि मानसिफोरबो फैयो आरो ना
औ औ
ओम
आरो दावबायनायनि गेजेरजों माने गुबुन गुबुन माने ओ जेनेबा ओ मा होनो जेनेबा गुबुन हारिनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेफोरनि बागै माने मोजाङैनो मिथिनो मोनो आरोना
औ माने जोंनि नर्थ इस्टनि बादि टटेलि ओ जाया आरोना इसिनिया एसेबो मिलायनो नागिरा आरो ना गाननाय जोमनाया जिन्स लमपेन लंपेन हिनजावफोराबो बिदि माने मदार्न जुगनि गोदो गोदायनि बायदि माबाया आरोना दा गो-गोदान जुगनिसो गानजोबो माने इसिनिया बिसिनिया ओमफ्राय ओ मा होनो सारिफोरबो गानना थाया आरो ना
औ औ औ
गुबन
सानजायारिनि औ गुबुन
चाइनाफोरनि बादिसो गानना थानो नागिरो इसिनिया
अ अ
नोंथाङा माबाफोर बुंबावदो आरो
ओ दावबायनायनि गेजेरजों जेनेबा गोसोफोराबो मोजां मोनो आरोना
ओम
नोंथाङा जेनेबा नोंथाङाबो ओ मोजां मोनो दा
औ
ओमफ्राय आरो मा जायगा दावबायखो जेनेबा खाथियाव खाथियावनो गामि खाथिफोरावनो एसे पार्कफोर गैया होमबा मा मा पार्क दङ
जोंना गामि खाथियाव पार्क गैया
पार्क गैया ना ओ जोंनिया पार्क दङ आरो ना ओ सुख्लाय सेरफां पार्क दङ खाथियावनो बेवहायबो थांनाय जायोमोन आगोलाव आं दा
माने बे साइदथि थांबाथाय थांनाय जायो आरोना बे साइदथि थांबाथाय थां नाय जायो
ए मायाव ओइ सुख्लाय सेरफाङाव ना बेवहाय थांनो मोनगोन ना मोनाखै नोंथाङा थांनो मोनदों ना औ माने जों खाथि जायो आरो ना ओंखायनो मालाबा मालाबा थांनाय जायोमोन दाथ ओ नै ए बोसोरसे जासिगोन नालाय थांनाय जायाखै आरोना बेवहाय नोंथाङा आरो गोलोम बोथोरनि मावबाफोर बेरायनो थांगोन नामा
आंथ माने मा बबेयावबा बेरायनो थांगोन नामा आ होनदो नामा नोंथाङा
औ माबाफोर गोलोम बोथोरनि
थांनायथ जागोन ना जाया मिथिया माने दा दाथ जोंना एग मा होनो एगजामबो दङ नालाय
ओं
माने थांगोन ना थाङा बेखौथाय बुंनो हाथआ आरो
अ
हेलौ
ओमफ्राय आरो आसामनि बादै मा मा जायगायाव गिदिंखो नोंथाङा थांनो मोनखायाखै होनबा मिजरामफोराव थांनो मोनाखै होनबा अरुणचलफोराव ओम उम
माने औ बुंनो थाङोबा
दे होमबा ना नोंथां समाबो जाबायमोन नालाय
औ औ दे दे
अ दे गोजोनथों
आ खाराबाथाय बिदि जायो ना